औ
औ खोनोनादों ना नोंथाङा
नोंथां
औ अब्ला जों माने दिनैनि आयदाखौ माने ससियेल मिडियानि सायाव लानोसै नङा होमबा
औ जायो।
औ औ नोंथाङानो एसे माने ससियेल मेडियानि सायावहाय माने फोरमायना होदो जेनेबा माबायदि माया मा मोजां मा गाज्रि एसे
औ
औ
दा आथिखालाव ससियेल मेडिया होनोबा
औ
ओन्दै बैसोनिफ्राय लानानै गिदिरसिम मानो बाहायखायो नङा होमबा औ आरो। ससियेल मिडियानि मुलाम्फाया बेनो जि जोङो ओ बे दुनियायाव जेसेबां सुबुं दं
औ
जों गोसोबायदि सोरजों रायलायनो बा सोरजों कानेक्सनाव थानो जोङो हायो आरोखि ससे सेल मिडिया ससियेल मिडियाजोंनो आरो जोङो मेसेज हरनो हायो कल रायलायलायनो हायो
औ औ
मेर्ला बुस्थु सेयार खालामलायनो हायोना जोङो। जोंनि जायगायाव मा जादों बा नों जायगायाव मा जादों
नंगौ औ औ
आरो नोंथाङाबो होनगोन नामा एसे
औ औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना ससियेल मिडिया होनोमबासो जों मिथिखायोन नङा होमबा बे बयबो जोंना बे मा बुस्थु जेनेबा मा मुवा मा बेसाद बेथ' जों ससेयेल मेडियानि गेजेरजों माने जों माने मोनसे गिदिर बुहुमखौ माने फिसा महरावनो माने मोननो हायो आरो मानि जों बेवहाय जोंथ' जेनेबा आथिं आखाइजों गिदिं गिदिंजोबनो हायाबाबो माने जोङो ससियेल मिडियानि दारै जों नुनो मोनो आरो नङा होमा?
नोंगौ
बायदि जेनेबा ससिल मिडियाखौ जों उन्दैखौ लानानै गेदेरसिन सुबुंफोरानो बयबो बाहायो आरो जेनेबा सिगां माबायदिमोन आरो दा माबायदि बाहायखो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन औ
ओ ससियेल मेडियायाथ' गोदोहाय सिगांथाराव बांसिन ओ मानसिफ्रा जास्ट बे कल राय्लायनाय बा मेसेज बेफोरनि थाखायल' बांसिन बाहायनाय जायोमोन। आरोखि ना खिन्थु दानि जुगाव माजा खो ससियेल मिडिया मोनसे टेलेन्टनि प्लेक। फ्रम बायदिबो होनजायो।
औ मानो होनोबा माने गावनि रोंगौथिखौ अबेबा जेनेबा ओयो प्लेटफ्रमफ्राव देखायहैनो हायाबा बेयो भिडिय' सेबखांनानै गावनि भिडिय' सेबखांनानै जेनेबा मोसानाय बा गान खननाय। बायदि बायदिखौ ओ बेयो ससियेल मेडि याव आपल'ड खालामनानै ओ ससियेल मेडियानि सुबुं माहारिफोरनो देखायनो दिन्थिनो हायो आरोखि ना औ दा बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनजायो बेनि फारसे।
औ। नंगौ औ।
एसे
उम औ नोंथाङा बे बायदिनो जोंना ससियेल मेडिया होनोब्लाथ' जोंना बे मबाइल जेनेबा मबाइल इउटुब फेसबुक वाटसाप बेफोरनो मिडिया फुरा बेफोर गासिबो गोलैयो नङा?
औ गासिबो।
दिनैबो माने औ। मोजां गोबां मोजां खामानियावबो हेफाजाब होदों। गोबां गाज्रियावबो बुंला खोलो खालामदों गाज्रिबो खालामदों। जोंनि नाम फाब होनोब्ला मोजां होनोब्ला जों बेनो जे दोङो जेनेबा जोङो माने दाबसे जायगायाव थानानो गुबुन दाबसे जायगानि जेनेबा खौरांफोर मोननो हादों आरोथ' जोंनाय जेनेबा जों थिगांनिफ खौ सोरखौबा खौरां हैनो थाखाय जों थांनांगौ जायोमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालाव जों नामा जे माने न'आव थानानैनो गासैबो खामानिखौ मावनो हाबाय आरो। बेफोर मानि थाखाय जादों जों मब मोननि थाखाय जादों नङा होमबा? खुब आनि जोङो बैफोर माने जेनेबा जोङो माने ससियेल मिडियानिफ्राय जों माने नोंथां होननाय बादि मोनसे प्लेटफर्म होननाय बायदि जेनेबा जों बेनिफ्राय गोबां रांबो खामायनो हायो आरो। नङा होमबा खायफा खायफा बिदि फोरा माने गावनि गोबां रोंगौथिखौ माने दिन्थिनानै दिन्थिनानै दं माने बिनिफ्राय थाखा फैसा गासैखौबो माने मोननो हायो आरो माने गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै बिसोरो। बेनि अनगायैबो जों माने गु दाबसे जायगायाव जेनेबा अबेबा जोंनि नुस'हायै जोंनि बिनि जायगायाव माबा मोनसे गिदिर जेंना जाबाय जों बेफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव नुनानै जेनेबा इउटुबफोराव फेसबुकफोराव नुनानै जों माने मोनथियो आरोना आरो जों सांग्रांबो खालामनो हायो गावखौ नङा होमबा गावनि जायगा सांग्रांबो जानो माहारियारि जोङो औ। बे औ नोंथांनि बायदिब्ला जेनेबा दा जेनेबा ससियेल मिडियानिफ्राय जों माबायदि जेनेबा रां खामायनो हायो जेनेबा फैसा बुथुमनो हायो हायो एबा जिउ खुंनो हायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन। उम।
नोंथां होननाया नंगौना? ओ ससियेल मिडिया होनोब माने गासिबो बिथिङावनो दा रां आरजिनायनि खथियाव ससियेल मिडियाजों माने गावनि ह देखायनानै जेरै फेसबुकफ्राव मानसिफ्रा ब्लक खालामनानै हगारोना माने गुबुन जायगायाव बेरायहैनानै औ ओमफ्राय उम बेखौ ओमफ्राय जाय सुबुङाबो सुबुं फोराबो नायनो मोजां मोनो।
औ।
नखौ माबायदि बिदि नायोब आरो लोगोसे उम ओमफ्राय ओ बे मोसानाय भिडिय' बा गान खननाय बिबां मोजां आरो बायदि एलला रोखोमनि हगारोना?
औ हगारो।
औ।
औ। हेलौ,
बेयाव गो जेनेबा गोबां गिदिर गिदिर ओ खन, कनटेन्ट बेथ' थायो ना? बिसोरो मोजाङैनो। राजियो बे जेनो।
ओम।
हा।
औ औ
दा कन्टेन्टखौ देखाय मोजां मोजां इनफरमेसन देखायो। औ हो खम फैयो आरोखि आरो नोंथाङा मोजां। फां एसे ओ ससियेल। मैयानि जेनेबा अननि।
औ। माने नोंथाङा होनदोंमोन नालाय मोजां गाज्रि। औ जेराव मोजां थायो बेहाय गाज्रि थाखायो नङा हम्बा, हम्बा ससे ससियेल मिडिया औ। बे गारजि। गाज्रिनि फारसेयाव नैबे फैयो। जे जाय। ओ जेनेबासो। ससियेल मिडियाखौ। माने बाहायनांगौ बाहायनाया खिन्थु। नांनायनि बारा बाहायोबा मा जायो जेनेबा लाइमोनफ्रा, ओ फरायनाय। याव गोसो गैया गोसो गैया बिदि जायोना?
उम औ। औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा हेल' नोंथां।
नोंथाङा